औ मा खालामो नोंथाङा औ खोनादों नोंथां
अ अ आङो आङो दासो ओरैनो फ्रेस जानानै दं नोंथां
औ
दा जों मानि सायाव रायज्लायनो होनदों?
अ नोंथाङाथ' मिथिखायो जोंहा दा नैबे आथिखाल मुगायाव बयबो ससियेल मिडियाखौ बाहायो बयनिबो आखाइयाव मबाइल थायो आरो गासैबो सुबुं माहारिखौनो दा फुंनिफ्राय मोनाजासिन जोंहा ससियेल मिडिया बा मबाइलखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ
औ अब्ला जोंहा मबाइलनि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो माबायदि ओ खहा जायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ हानियाथ' ओ ससियेल मिडियाथ' बाहायोब्ला जोंनि दा आं दानि थासारियाव बहुत मोजाङानो जायो माने गाव गावनि जेन'बा साननाय हनायफोरखौ जेनेबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायनो हायो। आरो जेरैबायदि जेनेबा गामि एरियायाव थानाय गोरिब गुन्द्रा जेनेबा दुखुथिया न'खर जेन'बा मानिबा रांनि आंखालाव गोग्लैनाय जेन'बा लोमजानाय साजानाय जेनेबा सुबुंफोरनाव हेफाजाब अनसाय नाय बेफोर गासैखौबो सेयार खालामनायनि गेजेरजों जेन'बा एसे एनैबाबो मुलाम्फा खालामनो हायो आरो दाथ' जों नुगासि नो जेनेबा ससियेल मिडियायाव ओ बेबायदिनो जेनेबा गावारि सिङाव गोबां जेनेबा बिदिनो प्रब्लेम जायोना बेफोरखौ जेनेबा सेयार खालामनानै प्रब्लेमफोर खौ सेयार खालामनानै बिदिनो ससियेल मिडियाआव देखायनानै एसेबाबो जेनेबा अनसुंथाइ मोननाय बिनाय बेफोरबायदि जों नुगासिनो आरो दा
औ औ नोंथां
नोंथांनि बायदिब्ला एसे फोरमायना होदो नामा
अ जोंथ' ओ दानि जुगाव जोङो ससियेल मेडियानि गेजेरजों जों गोबां खौरांफोरखौ मिथिनानै मोनो। जेनेबा ओ गो गोजान गो गोजानफोराव बबेबा जायगाफोराव गोजान गोजान जायखौ जों मेगनजों नुवा बे फोरफोरखौ जोङो ससियेल मिेडियानि गेजेरजों जोंहा नुनो मोनो। जेनेबा बबेबा जायगा बेलेग हादोरफोराव गोबां जाब्रबथाय जानाय ज नाथाय जेरै दैबाना जानाय एक्सिडेन्ट जानाय बायदि खैफोद आफोदनि गेजेर फोरनि जानाय बेफोरखौ जोंहा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मिथिनो मोनो। जे जहा औ। जोंा ससियेल मिडिया होमबा जोहा इउटुब बायदिफोरनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां इनफरमेसनफोरखौ मोनो। जायखौ जोङो जेब्ला जोंहा इउटुबावथ' गोबां इउटुबारफोरा गोबां जोंनो सोलोंथाइ माने जायखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो। दानि दानि जुगाव जायफोरा अनलाइन सेन्टार बाय माबाफव जाह फोरोंनाय जायो जायफोरखौ। एग्जामफोरनि थाखाय फोरोंनाय जायो आरो बेबायदिनो साख्रिनि मानिबाफोर खौरां फैयोब्ला जों गोरलैयैनो ससियेल मिडिया मा इउटुबफोरनि गेजेरजों जों मिथिनानै मोनो।
औ नोंथ नंगौ।
औ एगजामफोर जाब्ला मानिबाफोर जाहा कुइसनफोर फैयोब्ला जोङो गासैबो कुइसनखौ मोनथिजोब्लाबा जा गुगोलाव सार्च खालामबानो दसे समनि गेजेरजोंनो जों बेनि एन्सारफोर बा फिननायफोरखौ जोङो मिथिनानै मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां। बेबायदिनो दानि जुगाव गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो रां आरजिनाय। बो नुनो मोन जायम्फ्रा माने फेसबुक इन्सटाग्रामफोराव इउटुबफोराव भिडिअ बानायनानै गोबां रां आरजिनो हादों। जायनि गेजेरजों गाव गावनि नांगौखौ सुफुंनायजों लोगोसे न'खरनोबो जाहा हेफाजाब होनो हादों गावनि गावखौ सुंथानो हादों।
औ नंगौथ।
औ जाहा जेनेबा मैया जाब्रबनाय जाथायफोरखौ जाह रादाब बिलाइ ख नेबाय थायालासेनो दसे बा दसे समनि उनावनो जाहा ससियेल मिेडिया बा फेसबुकफोरनि गेजेरजों जोङो मिथिनो हायो।
औ।
औ नोंथाङा जेनेबा ससियेल मिडिया बाहायनाया मोजां ना गाज्रि होननानै सानो? म।
माने आंनि आंनि नोजोराव बा आंनि साननाय मथेब्ला ससियेल मिडिया बाहायनाया बहुत मोजाङानो खोथा नों जि बुंलांदों बे खोथाफ्रा गासिबो सैथो गोजा आरो बेजों बेनि गेजेराव जेरावबो जेन'बा ससियेल मिडियाफोरखौ माखासे माखासे मानसिफोरा जेन'बा गाज्रि नोजोरजों बाहायोबो आरो बेबायदि गाज्रि नोजोरजों बाहायनाय जोंनि जेनेबा माने समाजाव एबा ओनसोलाव माने गाज्रि एफेक्ट खोख्लैनाय जायो। जेनबा सा जाय मानसि जनेबा गाजि आखु स'सेल मेदिया याव गाजि आखु दिन्थियो जेनेबा गाज्रि जेनेबा गाज्रि साननाय जेनेबा गावनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायो दाथ' जोंनि ससेल मिदिया गोबां उन्दै गेदेर बहुत मानसियानो बाहायो नालाय माने बिसोर उन्दै उन्दै फोराबो जेनेबा बायसान्स जुदि बेफोरबायदि जेनेबा गाज्रि आखलनि भिडिअफोरखौ जुदि नुफ्लांबायोब्ला जेनेबा जोंनि ससियेल मिडियाायाव उन्दैफ्रा सोलोंनाय बेफोरबायाददिखौ नुनो मोनो आरो जायनि थाखाय जोंनि जेनेबा लाइमोन लाइमोनफोरनि थाखाय मानिेगाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरो। बेबायदि। जेनबा बाहायनो बाहाय योब्लाथ बुहुत मोजाङनो खोथा जेनेबा मोजां खामानियाव बाहायो जों जों ननिफ्रायनो ओंखार खारनाङा होननानै बुंजायो। मानोना जों न' सिङाव थानानैनो जेनबा जों बुहुमनि गासैबो बिथिंखौनो जोङो मबाइलावनो ससियेल मिडियावनो गासिबो नुजोबगोन आरो
औ औ।
जेनेबा नों फरायनाय मानाय गासैबो जेनबा इनफरमेसन नों दहाय बुंलांनाय बाय दि बेफोर गासैखौबो जों जायगायावनो थानानै जों नुनो मोनजोबगोन आरो नोंथांनि बायदिब्ला जेनबा माबाय दि जेनेबा बिनि डिमेरिदसफोरा जेनेबा गाज्रि माबायदि गोहोम खोख्लैयो अननानै एसे खोनथादो नामा।
औ। जोंनावथ' ससियेल मिडिया खायसे बा बु बाहायनो रोंबा मोजां होननांगोन। बाहायनो रोङाबा गाज्रि। बे गाज्रि होनांसिगोन माने बेफोरो गाव गावनि बाहायाबोसौ ससियेल मिडियाखौ बाहायनायनि सायावसो सोनारो गाव गावनि सायावसो सोनारसिगोन। मानो होनबा जोंहाथ' ससियेल मिडियाखौ बाहाय बाहायनो रोंबा बुहुत मोजां जोंनि थाखाय। जों बुहुत ससियेल मिडियानि गेजेरजों दहाय बुंलांनाय बायदि जा गोबां बा थ्राफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिन्थिनो हायो। ओ जाब्रबथाय बा जानाय जाथायफोरखौ जों मोनथिनो हायो। गोबां ओ कुइसन एन्सारफोरखौ जोंहा एगजाम होनानै फैखांनायनि उनाव ओ इउटुब बा गुगोलफोराव सार्च खालामनानै नायब्लानो जोङो मिथिनो हायो। आरो जोंहा बबेबा बबेबा गोजान गोजान जायगायाव थांनो गोनां जायोब्लाबो जोंहा लामाफोर आन्दायोबा जोंहा नायनानै जोंहा मबाइलनि गेजेरजों जोङो मि थिनो हायो। गार जि होननानै बुङोबा जेनेबा दानि ओजा उन्दै उन्दै गथ'फोरा जेरै फरायनाय क्लास नाइन तेन बेफोरनि जेनेबा क्लास सिक्स फाइभ बेफोरबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोरा गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ नुनानै बिमा बिफानि मबाइलखौ लानानै जोङा ससियेल मिडियाव ओंखारो बिसोरो बिसोरो दायो फरायफुनाय उन्दै उन्दै गथ' नालाय बेफोरो जेनेबा ससियेल मिडियाखौ बाहायाबा मोजां होननानै आं सानो। मानोना बिसोरो ससिल मिडि ससियेल मिडियाखौ माबायदि बाहायनांगौ मोजांनि थाखाय बा गाज्रिखौ बिसोरो मिनथिया। माने बिसोरना दायो सोलोंनानै सोलोंथाइ लानायनि सम होननांगोन सल' सोलोंथाइ लानायनि सम बेफोरबायदि सोलोंथाइ लानायनि समाव बि सोरो ओ ससेल औ।
औ खोनादों।
खोनादों ना नोंथाङा? खोनादों ना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
खोन औ खोनादो ना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
अ अ। जेनेबा ओ उन्दै उन्दै गथ' बा बिब बिनानाव फंबाय मोना फरायनायखौ दोन्थ'नानै जेनेबा ससियेल मिडियाखौ बाहायोब्ला गाज्रिहै गाज्रि सो खायसे खायसेया गाज्रि जालाङो माने ससियेल मिडियाव जा गुबुन मोजांबो फैयो गाज्रिबो फैयो बेफोरबायदि गुबुनखौ नुनानै खायसे खायसे गथ'फोरा उन्दै उन्दै गथ'फोरा जायफोर माने जेबो ससियेल मिडियानि बागै जेबोखौनो मोनथिया बिसोरबायदि मान सिफोरा बिसोरखौ ओ गोदोर गोदोर इदि गोदोरफोरखौ नुनानै सोलोंनाय जों नुनो मोनो। माने दानि जुगाव ओरैबायदि जायो ससियेल मिडियाव बयबो ससियेल मिडियानि जुग नालाय बयबो भिदिअ' बानायो बा रिल्स बानायो बायदिसिना मोजांबो बानाय गाज्रिबो बानायो सोरबा-सोरबा मोजांनि थाखाय इनफरमेसन होनो थाखाय बानायो। सोरबा-सोरबा ओ। मो ओ माबा-माबि खोन्थानो थाखाय बानायनाय जायो अब्लाबो जोंहा जायफोर माने। गाज्रि-गाज्रि खायसे-खायसे गोबां गाज्रि सुबुंफोरबो थायो होननांसिगोन गिदिरफोराबो। ससियेल मिडियाखौ मोजां औ मोजां इनफरमेसन। होवालासिनो माने गाज्रि-गाज्रि इनफरमेसनखौ होयो जायखौ नुनानै माने उन्दै-उन्दै गथ'फोरा। नुदाव-नुदाव सोलोंनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरनि थाखाय। उन्दै-उन्दै-उन्दै-उन्दै गथ'फोरनि थाखाय ससियेल मेदिया बाहाय थवैयानो मोजां होननानै बुंनांगोन नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नगौ सैथोआनो नों जिखौ बुंदों गासिबो सैथोआनो।
औ। बेबायदिनो दा-दासो जोङो ससियेल मिडियाखौ बाहायोब्ला जोंहा गोबां मोजां मो। मोजां जा बिनि मोजाङानो होनजायो आरो नोंथां। जा गिदिर-गिदिर मानसि। मानसिफोरनि थाखाय बाहाय-बाहायनो रोङोब्ला।
नोंथाङाबो इउटुब ओ फेसबुक औ। औ आंनि नोजोरावथ' मोजाङानो जाय जेन'बा औ। औ बुं दे नोंथां।
औ नोंथाङा मा सोंदोंमोन आंनाव?
ए नोंथाङाबो इदिनो फेसबुक, इउटुबफ्राव इदिनो भिडिअफोर बानाय बायो नामा?
औ नोंथां आंहा मोनसे माबा पेज दङ जायनि ओ जाय आं माखासे। हेन्डिक्राफ्टनि ओ माखासे जिनिसफोर बानाय जाआङो हेन्दन्दमेद बुस्थुफोर बानायो। जेरै-इयारिं-इयारिं क्रसेट आइटेम बेफोरखौ आङो बानायो बानायनानै आङो। ससियेल मिडियाआव होयो जाय माने। सोरनोबाफोर नांगौब्ला बेबायदि अर्डार लानाय जायो आरो नोंथां।
अ थिगानो नोंथां बहुत मोजाङानो ससियेल। आंथ' ओ। औ-औ-औ नंगौ बहुद बेफोरबायदि खालाम मोजां खामानियाव बाहायनायफोरखौबो नुनो मोनो।
औ-औ नोंथां जा जो गासैबो मानसि। बा गला बा बाजारफोराव फानहैनो हाया दखानफोरबो जोंहा होजोबनो हाया अब्ला। जा ओम फिसा जायगा बा न' खन्द'नि खथानिफ्रायनि जोङो गावनि बिजनेस बा। फिसा ओ बिजो बिजनेसफोरखौ। जोंहा स्टार्ट खालामनो हायो न'निफ्रायनो जेनेबा द'खनायानो जा ब्लाउस नों जा रोंगौ आरो बेफोरखौ। बायदिब जिनिसफोर फिसा-फिसा जिनिसफोरखौ बानायनानै दानि जुगावथ' बयबो ओ। ओ गोदान-गोदान बेसादफोरखौ गाननो बा देलायनो मो। मोजां मोनो बेफोरखौ जोंहा ओ नों जा बेसादफोरखौ बानायो बा दख'नायानो। जा ब्लाउसानो जा बेफोरखौ जाहा गोदान-गोदान बुस्थुफोरखौ जों ससियेल मिडियाआव होनानैहाय। जाय मानसिफोरा, जाय मोनहा इन्टारेस्टेड बिसोरो नुनानै जोङो बाय अरदार होनानै लानायखौ जों। जोङो नुनो मोनदों ससियेल मिडियानि थ्रुयै।
औ नंगौ नोंथां ओम।
औ नोंथां अब्ला जाहा। जों नोंथांजों जा ससियेल मिडियानि बागै गोबां खोथा सावरायबाय।
औ।
ओ जोंहा समाबो जानानै फैबाय अब्ला दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां दे।
औ दे।